हेल' नोंथां।
औ नोंथां। सानजौफुनि गाहाम हामलाय हरबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।
जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां? आतचसा जोङो माबानि जेखि गामियाव थानानै। हो फिसा फिसौ मानसिफोर फोरा दाउ अमा फिसिनानै माबोरैहाय जिउ खुङो। औ बेबायदिखौ जों सावरायनो हागोन ना आदसा आदसा जागोन दे होमबा आङो। ओ मोनसे आंनि जेनोखि मावनानै मोनबोनाय रोंगौथि बे रोंगौथिखौनो आङो नोंनो फोरमायग्रोदों। सै औ औ आङो थांनाय जेब्लानिफ्राय आङो एम एफ पास जादोंमोन
औ
एम ए पास जाखांनायनि उनाव आङो जे ब्ला आं नवाव थाहैदोंमोन बे स समाव आङो नोंथां ओ खामानि मावनो थाखाय जेबो गैयैनि जाहोनाव आं मोनसे खामानिखौ मावदोंमोन बे खामानियानो जाहैबाय ओमफ्राय हांसो फिसिनाय आरोना हांसो फिसिनाय दा आङो हांसो खौ फिसिनो थाखायथ' बुरजा फिनो थाखायथ' जोङो गिबियावनो जोंनो मोनानांगोन हांसो फोरखौ हांसो बिमाफोरखौ खौ नांग्रोगौ जायो
उम उम उम
थ' बे गैयामोन नालाय।
उम उम उम
जाहोनाव दानि जेनोखि बिगियाननि आदबजों मिथिबाय नोंथां बिगियाननि आदबजों बिगियाननि आदबजों हांसोखौ बै हांसो बिमाजों गहोआलासेनो
उम उम उम
हांसो बिमाजों गहोआलासेनो बेखौ मेचिननि दारैबो गहोनो हायो औ औ दा बे जिनिसखौ खौ बे जिनिसखौ आङो एसे सिगाङाव गुबुनिफ्राय इनफरमेसनफोरखौ खौ लाग्रोनानै बेखौ आङो। मेचिनखौ बायनाय जादों नोंथां।
उम उम उम।
दा थिग बेबायदिनो दाउदैखौथ' आंनो बुरजा नांगौ नालाय
उम उम उम।
बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय आङो दावदै नागिरबाय गुबुन गुबुन मानसिनि दारै गुबुन गुबुन मानसिनि जोहै दाउदैखौ नागिरनाय जाबाय दा बेबायदिनो दाउदैखौ नागिरनानै उनाव मोनबाय ओमफ्राय आङो। दावदै नागिरखांनायनि उनावबा दावदै नागिरखांनायनि सिगाङावनो आ ङो मोनसे मेचिनखौ बायदोंमोन जाय मेचिनजोंहाय दावदैखौहाय गहोनो हायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
हांसो बिमानि गोनांथि गैया। बेयाव बे मेचिन खौ मोनब्लानो
औ औ नोंथां नंगौ।
जोंनिया बेयावहाय मोनसे बाथ्रा दङ ओ दाउदैया दुइस'था गहोनो ति नस'ता गहोनो बे केपासिटि बायदियै मेसिनखौ जोङो बायनांगौ जायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ दा थिग बेबायदिनो आंबो दुइस'था गहोनो हानायनि मोनसे मेसिन बायदोंमोन नालाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बे हांसो बिदैखौ दुइस'था बायनानै आङो खनसेनो दुइस'थाखौ होबाय दा बे दुइस' था गहोय दावदैखौ जों ओरैनो। बे मेसिनाव सोनानै दोनब्लाल' जायानो। जाया नोंथां दा मेसिनाव सोनानै दोननानै जोङो बेखौहाय माने बेलथायनानै होबाय थानायगौ दाउदैखौहाय औ दावदैखौ बेलथायनानै होआबा
औ
दाउदैया गाज्रि जालांनायनि खाबु थायो आरो औ दा बेखायनो बे दाउदैखौ सम सम माने उलथां फालथां बेलथा एरनानै होबाय थांनांगौ जायो आरो नोंथां औ औ दा बेखायनो बेबायदिनो मा खालामबाय मेसिन खौ बायनानै हांसोखौ गहोबाय गहोखांनायनि उनाव बेबायदिनो मासे हांसो मासे हांसो बिमाया जेसेबांखिनि गनानै हांसो फिसाखौ दिहुननो हायो बेजों समानफ्रामानो लायो हो नोंथां बेजों समानफ्रामनो लायो बेखौहाय दानिया उन आय मा जाबाय बिदिनो माखासे दावदैफोरा ओंखारबाय माखासेया गाज्रि जाबाय नोंथां
औ औ नोंथां औ
दा बेबायदिनो गहोखांनायनि उनाव दुइस'थानि गेजेराव आंनिया बारा दावदैआ ओंखा थ्रिसथासोआ गाज्रि जादों या आंनिया बाद बाखि मा फिसाया ओंखारजोबबाय
औ औ औ नंगौ
बिदिनो आंनो आंनोथ' एफाबां बुरजा दाव हांसो नाङा नालाय
औ नोंथां
आंनो आङो साथिथासो लाखिनानै आं माखासेखौ ओंखार खा थांनायनि उनावनो हांसो ओंखारखांनायनि उनाव फानहर नोंथां औ आंनो मानो होनबा रांनि गोनां जादोंमोन नालाय जायनि जाहोनाव ओमफ्राय आङो बे हांसो फिसाफोरखौ माखासे माखासे मासेयाव पन्सासथाखा खरै लानानै फानहरदोंमोन नोंथां दा बेजोंनो मासेयाव पन्सासथाखा खरिनि फानहरनानै आं उनावहाय बेजोंनो बै दा खि जायनाखि आङो साथि ना सत्तुरथा हांसो लाखिदोंमोन। फिसा फिसा बिसोरनो जाहोनो थाखाय फ्राय आङो दाना बायनो गोनां जादोंमोन।
नंगौ नंगौ नोंथां
बाथ्राया जाहैबाय जोङो दाना जों फियोब्ला हांसो फोरा बा दाउफोरा थाबैनो देरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओंखाम बा एंखुरफोर बायदिसिना जाहोनानै फियोब्ला जोंनि दाउआनो जा हांसोआनो जा बायदिसिना माबा जोंनिया थाब देरा बे ओंखायनो आङो मा खालामबाय? दाना बायनानै दाना होबाय आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो फिबाय फिखांनायनि उनाव माय बेबायदिनो गोबां माबा खालामबाय आङो। ओ देरबाय थाबैनो देरदों माने दाङा जाहोनाय लोगो लोगो थाबैनो देरदोंनो बिदिनो देरबाय उनाव बेवहाय फियै फियै फिनानै बिदिनो दुब्लियाव हगार हरग्रा जाबाय। ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो गोबाव जाबाय बिदिनो जेब्लानाखि माइ मोननाय सम जाबाय। अब्ला बेयाव हांसोआ बिदि दैेबाय आरोना नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नों बुंनाय बायदि औ नों बुंनाय बायदि नोंगौ हांसोआबो जों बर'फोरजों फिजानाय। आरो बेजों गोबां रां खामायनोबो हायो। दा नोंथाङासो बुंबाय जेनेबा औ बेबायदि खामायनो जोंनियाव माने बेबायदि हांसोखौ फिनायखौ आं बारा नुनो मोना
औ औ औ ओं ओं जायखिजाया नोंथाङा जायखिजाया नोंथाङा अमा फिनायनि सोमोन्दै बा दाउ फिनायनि सो सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो दे।
नंगौ नोंथां नंगौ अमा अमाखौ गोदोहाय एसे मासे मानैल फिसियोमोन आरो। दानि दा जुगाव खिन्थु अमाखौ फार्मसो बानायो आरो फाम बानायो आरो अमाया बो जोंनि बै ओ नयाव फि जानाय अमाफोर बायदि नंला। दानिया ओ बिब्दि बेफोरो माबा केमिसफपियारनो माबा माबा कस खालामलाबायनाय फरनिफ्रायसो लाबोनाय होननासो खोनादों आङो। औ औ नोंथां औ बेफोरबायदि नंला आरो नाथाय बैफोर अमा फोरखौहाय माने बुरजायैनो बायग्रोयो। माने भुन्दा भुन्दि बिदि जायो जेनेबा बुन्दाफोरखौ बा बुन्दिफोरखौ माबा बा दसथा बेबायदि बायो आरो ओ बै बुन्दाफोर खौहाय माने डाइरेक्ट फानहरनो थाखाय बायो आरो। जेरै इसे देरबाथाय ओ दानाजोंसो फिनाय नालाय। फोर नोंथां अमाया थाब थाब देरो आरो। ओमफ्राय बै बुन्दाफोरखौ जि औ औ औ नोंथां औ औ औ औ बेयाव फ्र तिन मोनजानाय जा फैयो नालाय बुस्थुआ हेभि दाना प्रटिन हाइ पावारनि बुस्थु होयो नालाय ओमफ्राय बे अमाया जेब्ला गिदिर जायो अमा बुन्दाखौ डाइरेक्ट फानहरनाय जायो आरो। ओमफ्राय अमा बुन्दिया जाहैबाय माबा अमा बुन्दिखौ फिसा फाननो थाखाय लानाय जायो। अमा बुन्दिखौहाय। फिसा फाननो थाखाय लायानो जायो जेरै मा मालाबा दसथा गाहाम होयो अमा अमा बुन्दिया माबलाबा देरहोनानै दुइ मास फिसा जाखांनायनि उनाव दुइ मास आराय मासनि उनावहाय फाननो हायो आरो बे अमा फिसाखौ बेबायदिनो
ओमफ्राय ओ नोंथां आं नोंनिाव मोनसे खोथा सोंसै जोंनिया नैबे दानाजों जानाय दाना जाहोनानै फिसिनाय आरो- बो जोंनि लकेल फिसिनाय बबे मोनसेया गोथावसिन जायो जानो अमाया?
अ औ नोंथां बे मोजां माबा सोंनाय नोंथाङा ओ बे जोंनि जों हाया। बे दा खानिया माने नोङो टेस्बो मोना। बारा आरो बेखौ माने गैथारियाव मानसिफोरा जायो। जै गुवाहाटिफोरावहाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि लकेल जोंनि ओ ओंखाम खालायजों गुन्दैजों थास'जों अफ्रिजों बेफोरबायदि फिनायखौ मोनजाफेरा
औ
बिथाङा उफाय गैयियावसो जानाय जायो आरो। बिनिफ्राय जों जेब्ला लोगोफोरनावहाय स्पर्ट्सफ्राव बेरायहैयो अ अब्ला जों जे अब्ला जोंनि न'नि अमा फिसिनाय अमा बेदरखौ मोनबाथाय लानानै थांगोन। ओमफयो बिथांमोनहा औ औ बिसोरनि रुमावहाय गुवा सफोराव थाङोबा बिथांमोनहा नायनायनिफ्रायनो माने गोजोनलांबाय थायो आरो। अमा लकेल लाबोदों न'निफ्राय जायो नालाय बेनिफ्रायनो गोजोनबाय थालांखायो आरो। सं आरो संबाथाय मोदोमनायाव आलादा जायो माने जोंनाथ' मस्ला मस्लि होनाङा नालाय नोंथां माने बे मोदोमनायनि खायनो माने बिसोरो माने अमा बेदरखौ नुजेननायनिफ्राय गोजोनखायो माने बा लांबाय सुबाय संनाय औ औ न'नि फिनायफोरखौ आरो बेनिफ्रायनो बिराद बि माने बिसोर संजोब मागोन माने जानाय लोगो लोगो मोन एसे मिलौनाय होननाय बुस्थुआ फैयो आरो। गोथाव होननाय अमा बे माबाया फैयो आरो बै माबानिया मा जायो। ओ फार्माव फिननायफोरा माने बियो तसा बार थाया आरो खायसे खायसे एसे बैफोर मोजां फिसिनाय जायाबा अमाया बेयो मोनामो माने जानो हानो नागिरा औ बिराद मस्ला मस्लि औ
बियो बिजनेसनि थाखाय जोङो दा दाना होनानै फिनांगोन नङा होमबा? आरोबाव न'आव जानायनि थाखाय
न' जानो थाखायथ' जोङो बे बे ओंखाम खालाय बेबायदि जोनो फिसियो गुन्दै ओ थास' रुब्रबना होनाय गामियाव लामायाव हाब्रबला बायनानै बिदिजोंङो जोङो माने फियो आरो जानाय
औ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरबाफोर दङ। मोननाबा नोंथां बेबायदि अमा फिसिनानै नामजादा जानाय।
नोंगौ बर'फोरनि गेजेराव होनबा सासे पिकमेन होननाय आसामनि दङ बे मानसि खुन्थिया माने बर' आरो। ओमफ्राय दा बेखौ नुनानैनो। जोंनि गोबांथार बर'फोरा बिनावहाय माने बे अमा खौ माबोरै फिसियो। साइन्टिफिकेलि साइन्टिफिक मेथडजों माने बेफोरबायदिखौ बिराद सोलोंहैदों आरो। बिथाङा बिराद फोरोंहरदों आरो बे फोरोंनायखौ लानानै जोंनि जायगायावबो गोबांथार मानसिया बै अमाखौहाय फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो गोबांथारा माने अमा फाननानै गोबां माने माने फाननानै बिराद फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बैसोरनो इनसपायार खालामबावदों
औ बेयावथ' नोंथां बेयावथ' नोंथां बर' सुबुंफोराल' सोलोंनो थाखाय थाङाखैदां।
माने जोंनि बर' फोरनि थाखायनोल'सो आं मोनदों गुबुन हारियाव थांदों माने आं बे बुंनाया जाहै बे माने बे पिकमेन्टनियावहाय बेखौ नुनानै बर'फोरा माने जोंनाथ' बिजनेस गैखाया नालाय सासेखौ नुनानैसो माने गोबांथारा फैदों आरो बरफ फोरा बिनि सिगांथ' गुबुनफोरा मेरला थांखाबाय औ
बिदिब्ला नोंथां अमा फिसिनानैबो दाउ फिसिनानै हांसो फिसिनानैबो गोबां खामानिफोरखौहाय जोङो गोबां मानसिफोरा एंगेज जानानै थानो हायो नङा होमबा ओम ओम दिनैहाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दे।
गोजोनाव थाबाय नोंथां गोजोन।